खुलु
खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि।
औ गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय नै जोङो दा औ हारिमुनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदों।
औ रायज्लायनो हागोन नोंथा। दे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हारिमुनि सोमोन्दै।
हारिमुआ जोंनि समाजनि माने परिसय होननाय बायदि होननाय जायो। बुं माने साननाय जायो आरो जेरै परिसय होनाय जायो औ सिनायथि होनाय जायो। बे जोंनि जिबन ओ माने जोंनि गो दोनिफ्रायनो माने जन्मनिफ्रायनो जोङो मा हारिमु बेखौ जों माने उन्दैनिफ्रायनो माने सिनायथि लाबोनो हायो आरो न'नि बिमा बिफा बा मानिफ्राय बिदिनो सिनायथि मोननो हायो आरो मा हारिमु जोङो होननानै।
औ नंगौ।
औ जोंनि ओ बर' हारिमुनि माने गाननाय जोमनायफोरा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ गामसा बेफोर माने जिनिस फोरा जोंनि बर' माने बर' समाजखौ माने ओ मोजां नुहैयो आरो स माने मोजां नुहोनाय खालामो आरो बेफोरो दख'ना जोमग्रा आर'नाइ गामसा बेफोर माने जोंनि बर' समाजनि आरो।
औ नंगौ।
जों जेराव ओ हाबा ओ फुजा खेराइ बेफोरबायदियाव जों बेफोर खौ बाहायो बा ओरैनो थानायावबो जोङो माने बेफोर जिनिसखौ बा बाहायनानै माने जोङो मानसि सुबुं माहारिफोरजों माने सिनाय जायो जे जोङो बर' हारिमुनि मानसि होननानै।
औ।
जोंनि बर' हारिमुआव जोंनि जानाय जानाय जिनिसफोरा जाहैबाय अनला नारजि औ अमा बेदर औ सबायाइजों दाउजों अनला मेवाइ बेफोरखौ जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा माने गोदोनि फ्रायनो माने जाबोगासिनो आरो
औ नंगौ।
औ।
बेबायदिनो सबाय ओंख्रि। आरो दाउ बेखौ बोरै संङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ सबाइ ओंख्रिजों दाउखौ माने दाउखौथ' बिदि आं संनाय बायदि होननोसै आरोना माने आंङो दाउखौथ' बिदि एवग्रोना लाबाय ओमफ्राय एवनानै माने मोनसेथिंजाय सबाय खौ माने बयल खालामबाय ग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय खारै होबाय ओमफ्राय खारै होखांनानै ओमफ्राय उनाव आंङो इसे थाव होनानै संफिननानै ओमफ्राय बिदिनो माने दाउ एवना लानायखौ माने होना होबाय आरो ओमफ्राय खारै होना होबाय। माने बे रुग्रोबाय थानायावबो खारै होयो आरो ओमफ्राय उनाव नांनाय बायदि मोनाबा माने उनाव एसे होफिनो। ओमफ्राय बिदिनो हायजें सामब्राम गुफुर फानलु बेफोरखौ देना होबाय ओमफ्राय बिदिनो गंगार दुुनदिया बे बेखौ थाबा बेखौ होबाय आरो।
औ औ।
औ।
बे गंगार दुन्दियाखौ होबोला ओंख्रिया एसे गोथावसिन जायो।
औ औ औ औ।
बेदिनो
जोंनि बे ओ गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि ओ माने गाननाय जोमनाया जोंनि माने माबाफोरखौ माने मोजां नुहोयो आरो जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायफोरा। जोंङो बैसागो समायाव जोंनि हारिमुवा माने गेदे गेदेरखौ मान सनमान लायो बा बैसागु समायाव जोंनिया जोंनि बर' हारिमुवा माने न'खर न'खर थांनानै माने मोसाहोयो माने मागि होयो बिदि आरो। बेहायनो औ। ज मागि हैैनानै माने फैसा फैसा जि हरो माने गेदेर मोसाखांनानै माने बिदिनो सनमान लाना फैयो।
औ।
औ।
बे बैसागोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बैसागोनि सोमोन्दै
माबायदि माबायदि
औ जोंनाथ' नै ओ जोंनिया बैसागुखौ माने बैसागो गाबोन एकथारिक बा दिनै दिनैनि दिनाव माने जोंना मोसौ सुंखायो ओमफ्राय मोसौ संखायनानै बिदिनो मोसौ थुखैनानै ओमफ्राय अखानायै ओ दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो न'स' ओ न' स' लिरस्रांनानै बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनिया मन्दिराव थाङो ओमफ्राय मन्दिराव थांनानै बिदिनो फैनानै जोंनिया गोखा गोखै बिदि जायो जानानै ओमफ्राय गामियाव गामियाव गामियाव बिदिनो मान सनमान लायो गेदेर उन्दै न'खरनिखौ न'खरनिखौ खुलुमो ओमफाय न'खर खाथिनि बिदिनो मान सनमान लानानै ओमफ्राय बिदिनो अखानायनायैसो जोंनिया माने गामि गामि बिदिनो मालाय गामियाव माने जोंनिया मागि हैैयो आरो।
औ नंगौ
औ नोंथां
हारिमु होननानै बुङोब्ला बे हारिमुआव गोबां ओ हाबनानै थायो जेरै दामनाय देनाय 'मोसानाय 'मसुरनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय राव बेफोर गासैबो हाबो नङा हबा ओ बुं मोनफ्रोमबो हारिहानो मोनफा मोनफा हारिमु दङ नङा होमबा?
औ औ
जेरै जोंनि बर' हारिफोरनाव बर'फोरनाबो मोनसे हारि दङ जेरै जोंनि हारिनि गाननाया जोङो दख'ना होननानै जों बुंनो हायो।
औ औ
औ दख'ना बे दख'नायानो जाबाय जों बर' आइजोफोरनि मोनसे सिनायथि आरो
औ आरो आर'नाइ फालि बे जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे जोंनि सिनायथि होननानै जों बुंनो हायो।
औ औ
औ
औ बैसागु समायाव
औ
मोसायो
ओ बैसागो समायाव जों बयबो बे दख'ना गोमो
औ औ
आरो ओ ब्लाउस गोजा आरो फालि गो-गोजा लानानै
फालि फास्रा औ
औ बिदिनो फास्रा गोजा बिदि लानानै मोसायो।
मोसायो औ दामग्रा देग्रा लानानै खाम सि फुं ज'था बेफोरखौ लानानै मोसायो।
औ बिदिनो ओ बर' हारिनि माने गाहाय दामग्रा आगजुफोरानो जाबाय सिफुं खाम, खरखा, हारमनि ओ बेफोरो जाबाय बर' हारि माने मोनसे उम ओ गाहाय दामग्रा आगजु होननानै जों बुंनो हायो। आरो गोदान मुगानि बुङोब्ला गिथार औ अट'पेड बेबायदिनो ओ बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो गोदान मुगानि हिसाबै। ओ बेफोर गासैबो माने ओ मोनसे एंगार हायै बाहागो मोनसे। हारिनि थाखाय माने औ आरो बेबायदिनो हारिमुआव गा औ ओ गायनाय फुनाय बेफोरबो गोग्लैयो। जेरै माइ गायो आबाद मावनाय गम आबाद मावनाय बेसर फाथो ओ बेबायदिनो बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जोङो नुनो मोनो। आरो दायोथ' दैज्लांनि बोथोर ना बयबो गायनाय फुनाय बेबायदि सोलिदों। आरो जोंनि ओ बयबो मोनसे गा माइ गायखांनानै बिदिनो जोबखांनायखौ मोनसे जांख्रा होननानै बुंङो औ बे नांगोल जां ख्रा बा हाल जांख्रा
औ औ
ओ हाब्रु फोनलानानै
औ
जोबनाय माने माइ गायनायखौ बिदाय होनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ
औ
जोङो औ जोंङो हारिमुखौ सनमान होना होनानै लाखिनांगोन। मानोना बियो जोंनि गोदोनिफ्रायनो माने जोनोमनिफ्रायनो मोनबोनाय।
औ नोंगौ
औ
बे हारि-हारिमुआव माने मोनसे हारिमुखौ ओ गोथाङै लाखिनाया जों साफ्रोमबो ओ बर समाजनि सुबुंफोरनि मोनसे मोन बिबान नंङा होमबा। औ
औ औ
औ जोङो साफ्रोमबो बेबायदि हारिमुखौ जोंङो फोसांनानै लाखिनांगौ। अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ जोंनि इयुन जोलैहालागसिम जोंङो लांनो हागोन माने थागोन औ
अ दानियाथ' नै हारिमुखौ माने माने लासै लासैनो नै मानसिफोरा माने औ बावगारनो हमबाय औ औ औ आजिखालि नि बेे औ गोबां मानसिफोरा हारिमुखौ माने बावगारलांहांबाय नाथाय जोंङो गासि बे जोंनि राय्लायनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माने जोंङो रोखा खालामनानै लाखि नांगौ
औ नंगौ थारैनो
फिसाफोरखौबो माने गावनि बिमा बिफाया बेफोरबायदिखौ माने गाननाय जोमनाय बा रायलायनाय बेफोरखौ माने लाखिनो लाखिनांगौ होननानै माने बुजायनानै दोननांगौ आरो
औ नंगौ थारैनो औ उम
नोंथाङा आरो माबा औ औ जोंना समाबो जा ओ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङा बिदिनो गुवारै आंनो बेखेवनानै आंनो फोरमायनो था खाय नोंथांनिसिम साबायफोरर थाबाय। आरो बेबायदिनो
औ आरो बेबायदिनो इयुननि समाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय।
औ औ नोंथां औ।